गोजोन फुंबिलि नोंथां। औ मा खालामदों नोंथाङा?
जिरायना दंगासिनो नोंलाय मा खालामदोबा?
अ आंबो जिरायना दोंङो दिनैथ' रबिबार। ओंखायनो मा खालामनो मा मानो जायो रबिबारावहाय एसे।
आंबो दसे फरायनानै ओरैनो जिरायना दंगासिनो बिजाब फरायखांना।
ओम ओम आंबो इदिनो रिपर्टफोर खोनो नायलाबायबाय दंमोन बे रिपर्टआनो आंना एसे माने भुल जादोंमोन बेनो बेखौनो माबादोंमोन।
नोंथांमोननि गामियाव गोदो गोदो माने दासान्दिफोर दानाय लुनायफोरा दंना गैला?
अ दोङो दानाय लुनाया गोदोनि फ्रायनो सोलिगासिनो ओमफ्राय दाबो दानि दिनावबो जोङो आखाइजों दानाय लुनायफोरखो नुनो मो नो आरो माने बांसिन ओ दानाय लुनाय दानि सिख्ला फोराथ' बांद्राय रोङानो माने गोदोनि सिख्ला सेंग्रा माने सिख्लाफोरा बां सिनानो दानाय लुनाय सोलोङोमोन खिन्थु दानि दिनाव दानाय लुनाय सिख्लाफोराव सिख्लाफोरा रोङा बांसिनानो खिन्थु जोंनि बिमा बा-बाजै मोना दायो आरो दाबो
बिदिनो मा मा दायो होमबा नोंथांमोननियाव?
ओ बांसिन गामसा दानाय जायो ओमफ्राय बिहान फालि ओमफाय खायसेया ओ रेगे रेगां आर'नाइ ओमफाय आरो इन्दिनि इन्दिनि जिफोरखो दानाय जायो आरो नोंसोरनि जा मा मा दानाय जायो?
जोंनियावबोथ' बिदिनो दानाय लुनाया दं गोदोबो आयं जोंहानि आइमोनखौ दानाय खौ नुबोदों उन्दैनिफ्रायनो जों उन्दै उन्दैबो नाथाय ओ गामसा दायोमोन दख'ना बिदन दायोमोन बिनि फ्राय ओ बिहान फालि दायोमोन दाबो दागासिनो न' खाथियाव आयंमोनहा जोंहा दाथ'ला दा दानो सोलाबनाय जाला आरो गोदोनि दिनावथ' मा होनो दानाय लुनायनि सायावनो सोनारोमोन नालाय आइजोफोरा दानाय लुनायजोंनो खरसफोर दिहुनोमोन ओ दाबोथ' दायो दानाया ओमफ्राय जोंनिया दा आरो सोलाबलायला नालाय दाथ'ला ओमफाय आयंमोना दायो इन्दिनि दख'ना दायो दाख्लि साननै दाखलि साननैसोसो इन्दिनि दख'ना दागासिनो‌ बिनोमोन गांब्रै दादोंमोन दाखांनानै दिहुनखांबाय‌
बेसेसो बेसेसो लायो इन्दिनि दख'नाफोरा?
इन्दिनि दख'नाखौथ' आयंआ दस हाजाराव फाननो जासिगासिनोमोन न'आवनो दानाय नालाय औ दाम नाङो आरो खुन्दुं बायनायावबो दाम थाङोना औ आगर एरदों बिराद मोजां समायना नुखादोंमोन
औ
ओं आरो जोंनि जोंनि आब'मोनाबो दायो दा आनै लाहानि आब'मोन बिसोरो दख'ना दाबाय थायो दाबायानो थायो बिसोरनिया ओं दाखांनानै दाखांनानै हाखांबानो दाफिनो सोंफि नों बिदिनो दख'नाखौनो बांसिन दायो बिसोरो आगर एरनाय दख'ना मायदि बेफोरबायदि आरो अ बेफोरखौ फाननानै बिसोर बेजोंनो खरस दिहुनो
अ जोंनि आमाइमोननिथिंबो इदिनो गामि ओनसोलाव माने बांसिन सिख्लाफोरा माने गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनाय हुदाया दंखायो ओमफ्राय दानि दिनाव बो बुहुत माने बायदि रोखोमनि बिसोरो माने गाब गानानै बायदि रोखोमनि आगर एर नानै माने दख'नाफोरखौ दायो बा रेगे रेगां फास्राफोर दायो आर'नाइ बे इन्दिनिबो आं दानाय नुबोदों माने खेबसे आं थांदोंमोन ओमफाय इसोरो माने सिख्लाफोर बिदिनो ज' साब्रै साब्बा लोगो नांनानै माने
औ बिदि लोगो रां
इन्दिनि जि जोम दाबाय थानाय नुदोंमोन आरो। गोदोथ' आरो ओमफ्राय माने बायदिसिना गाबफोरफोरखौ जोङो माने नेचारेल माने मिथिंगानिफ्रायनो लानानै माबानाय जायोन आरो मिथिंगानिफ्राय जेरै फिथाइ सामथायाइनिफ्राय रोसिफोरखौ दिहुननाय
गोजा गाबखौ फाथै फाथै सुनैनिफ्राय दिहुननाय जायोमोन। गयनिफ्राय बेनिफ्राय गोथां गाबखौ आरो बिलाइफोरनिफ्राय दिहुननाय जायोमोन।
ओं गाबफोरखौबो बिदिनो दिहुनोमोन आरो मिथिंगारि दाथ' आरो
आरो आगरफोराबोथ' जोंना बर' हारिनि आगरफोराथ' जोबोर समायना समायनाखा।
औ जेरै हाजो आगर
हाजो आगर, दिंखिया आगर, बैग्रि, नामाथाय।
बैग्रि बिबारनि आगरफोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनो मिथिंगानिफ्रायनो लानायमोना बेफोर आगरखौ हाजो आगराबो थ' मिथिंगानि हाजोनिफ्राय नुनानै लानाय जाबाय बैग्रि बिबारा खराबो बैग्रि बिबारनिफ्राय नुनानै लानाय जाबाय बिदिनो दावउराइ मोख्रेब गुबुन गुबुन आगर दङ।
देंखि या, फारौ मेगन, बेफोरबायदि माने जोबोर समायना समायना गोदोनि सि जोमनि आगरफोरखौ नुबा दा माने एसे मोजां नांखाङो नुनानै। माने गोदो जोबोर मान आलादा थारमोन खिन्थु दाथ' आरो नुनो थांबाय। गोबां मेसिनजोंसो बांसिन माने
औ आरो दामफोरखौबो गोबां लाग्रा जाबाय मेसिनजों दानायखौ
ओम माने ओरैबायदि गाब माने मानसिफोरा नुनाय नानै माने दानाय लुनायनि सायाव बारा गोसोआनो गैला बांसि जों बायनायफोरखौसो साबसिन मोनो हाथाय बाजारनि बायनायखौसो साबसिन मोनो
आरो दानि जुगाव फेशननि नामाव फेशननि नामाव गोदोनि आगरफोरखौ एसे एनै बावलांनो हमगासिनो
औ औ औ
खना खनला गामियावसो एसे एनै दायो दिसुन दासिमबो थैयाखै। बिजाबफोराव लिरनानै दोननाय दङ
आरो बेफोर गाबखौ गोदोनि गोदोनि आगरफोरखौ आरो दख'नाफोराव महर होबा बांसिन समायग थाङोमोन दा आरो आगरफोरा आगरफोरा बेलेग बेलेग जालांनो हमगासिनो
उम आगरफोराबोथ' खायसे आलादा आलादा माने मदार्न मदार्न हिसाबै बाहायबाय थादों उम
नि नामाव गोदोनि नेमखान्थिफोरखौ माने आगरफोरखौ बावलांनो हमगासिनो आरो
ओम जेरैबायदि हाबायाव जों दा एगजामपोल लानो हायो हाबायाव गोदोहाय माने दख'ना थावसि गानोमोन खिन्थु दा नुनो मोनदों मा ओरैबायाददि डिजाइनिं डिजाइनिं दख'ना गाननाय एमब्रदारिफोर सुनाय माने गोदोनि थासारिफोरा बेलेगमोन दानि थासारिफोरा बहुद माने सोलायनो हमबोदों आरो
औ बबुहुद सोलायलांबाय
उम देक'रेसनफोराबोथ' बहुत हाबा जायोमोन
थालिर बिलाइफोरजोंनो सोंथेनानै हाबा जायोमोन
ओमफाय ओंखाम जानायफोराबो थालिर दनायाव
औ दाथ' आरो बुहुत देक'रेसन फोरावनो लाख लाख फैसा गारनो हमदों मानसिफोरा
उम
उम गोदो आरो गामिनि मानसिफोरजोंनो उम गोदोनि मानसिफोरजोंनो जमा लोगो नांलायनानै हाबा बिबाफोरखौ खामानि मावलाङोमोन दा आरो देक'रेसन फोरनि थाखाय देक'रेटर बेलेग जायो ओंखाम रानग्रा संग्राफोरनि थाखाय बाय बेलेक बहुत सलाय लांनो हमबा
बहुद सोलाय लाङो दानि दिनावथ' गोदो माने गामि गंसेयाव लोगो नांना माने गामिनिफोरानो दायतथ'खौ फालियोमोन बा हेफाजाबैै हो लायोमोन खिन्थु दानि
जमा लोगोनांनानै
बें पार्टिया एक्सट्रा बेन पार्टिफोरा एक्सट्रा मोसानायफोराथ' बा बेन पार्टियावबो जेनेबा जोङो गोदोहाय
अब्लासो आदि आजिकालि बेंपाति नुनो थांबावला बक्स दिजे बक्स
जेबक्स एऐगेदि बाहायनाय जादों ओमफाइ ओंखाम बनायना माने दड्रेसफोरखौ नुबानो सिनायो आरो माने एक्जेक्ट ड्रेस गानो ज' ज' बेलेग जायगानिफ्राय माने बुकिं खाल फैयो बेफोरबायदि माने नुनानै माने बहुत सोलायनायखौ नुनो मोनदों फारसेथि मोजां फारसे थिं गाज्रियाव गोलैयो
औ मानोना गैयि गैयिफोराबोथ' जेनेबा गैयिफोराबो बेफोरखौ नुनानै जेनेबा हाबाफोरखौ एसेबाबो गिदिर खालामनो लुबैयो बैसै गैयाबाबो लन लानानै दाहार लानानै खालामनो लुबैसै बिदि आरो गुबुन गिदिरफोरनिया बिदि खुंदोंबा जोंनिखौ इदि खुंबा मिनिगोन खोमा इफोरबायदि साननानै गिदिर गिदिरखौनो खुंनो सानसै आरो गैयिफोरबाबो लन लानानैबाबो दाहार लानानैबाबो औ
ओ ओ माने हाबा होनबाथाय माने मोनसे बायो ओमफाय खस्थ'नि गेजेरजों जालाङो आरो हाबा खुंनाया
ओम दख'ना थावसियानो जोंनि हाबायाव दख'ना थावसियानो हाबा दाननायफोराव दख'ना थावसियानो ओम माबामोन गुबैमोन दा आरो गोबां गुबुन गुबुन दख'ना गाननो हमग्रा जाबाय ओं दख'ना थावसिया
हनि गानो दा
ओम
थावसिया एसे गोजा गाब जारें जायोमोन ना?
औ दख'ना थावसिया गोजा जायो गोजा गाबनि
औ गोजा गाबनि जायो
हम
बिदिनो आरो बायदि बायदि दख'ना दोंङो गोदोनि दख'ना दानाय जोंहानाव आइनाव दाबो दङ। दायो नोंसोरनियाव माबा
औ जोंहानावबो दं आरो औ दङ दङ गोदोनि लरेक्सनि दख'नायाथ' बुंनोनो नांलामोन जोबोर समायो आरो आरो दासिमबो बेफोरखौ गानबाथाय जोबोर समायखायो। ओमफ्राय आरो दा बेफोरखौनो नुनानै ओम गोदान गोदान दिहुनगासिनो लरेजनि दख'नाखौबो नाथाय गोदोनि लरेजनि दख'नानि खुन्दुंनि आरो दानि दानि लरेसनि दख'नानि खुन्दुंनि बुहुत फाराग दङ। गोदोनिया गिलिद लोददोदो आराम जायोमोन गाननो। दानिया आरो रेजें उरायलाबायो।
औ ओरैनो नुनायावल'सो माने साइज
नुनायाव औ औ साइज साइजखौ जोबोर मोजां मोजां नुयो। खिन्थु गाननायाव मोजां जाया गोदोनि दख'नानि माबायानो बेलेगखामोन खुन्दुं फोरा गाननायफोरानो बेलेखामोन लिददोदो आराम जायोमोन। दा आरो जाला दे दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।
अ गोजोनाय थाबाय।
दे दे